औ
औ गोजोन सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय जासिरबाय नोंथां
औ औ दे नोंथां
ओंखामफोर जाखांबाय नामा
जाखांबाय औ
ओरैनो दंना नोंथाङा दा
दा ओरैनो दंथ'यो दे।
औ। आं नोंथांनो फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय जोंनि बै गोदोनि बर'नि बाथ्रा फावखौथ' मिथियो नोंथाङा?
औ मिथियो।
औ। बे बाथ्रा फावखौथ' आथिखालाव बांद्राय बाहायनाय नुला गोदोसो बांसिन बाहाय जायोमोन आरो
औ औ।
बेखायनो बे बाथ्रा फावनि बागै नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
अह अह सावराय जागोन दे।
नोंथाङाथ' बाथ्राफावफोरखौ मिथिजोबखायो नामा गासैखौबो?
मिथिनाया मिथियो माखौबा मिथियाबो जानो हागौ हानायालाय।
नोंथाङा बेखौ गोसोआव दंना गैला बे सिखा गोदोना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाया।
बेखौथ' एसे एसे गोसोआव दङ' दंनायालाय।
अह। माने आं नोंथांखौ गोसोखां होथारनोसै जेनेबा आं नोंथांनो फोरमायनोसै
औ औ।
बे सिखाया गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम दान्थाम होननाया बेखौनो फोरमायो जेनेबा जोङो हाथायनिफ्राय सिखा बायना लाबोयोबा थायो बे सिखाखौ लाबोग्रा लाबोग्रि माने मोजां ना गाज्रि बेखौथ' मिथियाना
औ।
बेखौ नों लाबोखांनायनि उनाव खामानियाव बाहायबाय थाबासो मिथिगोन। जेनेबा साननैबा सानथामहालागै नों दानना नायबाय थाबासो बे सिखाखौ नोंथांङा मिथिगोन ना? मोजां ना गाज्रि बिदिनो हिनजाव गोदानखौबो बे बाथ्राखौ जों रुजुदों जेरै जेनेबा नों सोरबा न'खराव हिनजाव गोदान लाबोयोब्लाथाय
औ औ।
जेनबा नों बे हिन्जाव गोदाननि गुबै आखुखौथ' लाबोग्रा लाबोग्रि मिथियाना माबायदि मोजांना गाज्रि बेखौ नों ओ सानथामबो लोगो मोनबाय थाबासो बा नुबाय थाबासो बिनि खामानिफोर मावनायफोरखौ नायबाय थाबासो आखल आखुखौ मोनदां हायो आरो माने गोबाव सम जायोब्लासो
औ औ।
मानसिनि गुबै आखुखौ बा हानो थाखाय जोंनो मास मोननै बा मास मोनथाम बिदि सम नांगौ जाहैबाय औ दानथाम बा दाननै। बेफोर बे बाथ्राखौ बेजों रुजुदों सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाय औ। बेनिफ्राय आरो दंबावो जोंनि गेजेराव ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा होननायखौ नुबाय नों?
औ औ खोनायो खोनायो।
ओंखारनाय खानस्रिखौ हाबफिननाय नुफिनदों नामा माब्लाबा।
बिदिथ' नुवाखै नुनायालाय।
माने बे सैथो बाथ्रा आरो जेनेबा बुंनो थाङोबाथाय। ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोंमारा आरो जेनेबा सिथलाफोराव। ओंखारोबाथाय बिसोर हा फिनो रोङैनि थाखायनो ओ जेनेबा न'आव दाउफोर बा हांसोफोर थायोबा बिसोरसो। जालांजोबो आरो बे खानस्रिफोरखौ। बे बाथ्रा फावाव बेखौनो फोरमायो जे बर'आव। जेनेबा नों माबेबा मोनसे खामानिखौ मावखांबायबा। जानानै थांखांबाय बे खामानिया। अराय सैथो बा नों सैथो बाथ्रा बुङो बेखौ नों। गुसुङै फोरमायनो थाखाय बिदि बुङो आरो जेनेबा ओंखारनाय। खान्स्रिया हाबफिननो रोङा होननाय। ओमफाय दंबावो जोंनि गेजेराव। सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा। सैमा सोंनाया अरनो रोंमारा दा नोंथां।
ओ।
जेनेबा नों नुमारगोन आरो सैमा सों जाय सैमाया बिराद। सोंबाय थायो अरनो - अरनो बायदि सोङो बिसोर नाथाय अरनो रोङा आरो। ओमफाय जाय सैमाया अरथारग्रा। बे नोंखौ सोंबाय थायालासिनो सिरि - सिरि फैनानै। डाइरेक्ट अरखायो आरो ना। बे बेखौनो फोरमायो जेनेबा। सोरबा सुबुंङा। सोरबा मानसियाबा गावखौनो जेरावबो आखा फाखा गोरों। गासिबो खामानि। खौनो मावनो रोंगौ गासैबो बाथ्राखौ मिथिजोबगौ। बे नङाब्लानो जाया आरो। बिदि गावखौ साननानै लाग्रा बा गुबुननि सिगाङाव गावखौ दुगा बुंनानै। लाग्रा सुबुं लाग्रासो नोंथां लाग्रा सुबुं।
अ।
रुजुनो थाखाय बे बाथ्राभावखौ बुङो आरो जेनेबा सैमा सो सोंनाया अरनो रोङा बा खोरोमनाया हानो रोङा। माया। अखा खोरोमनायाबो हानो रोंमारादा नोंथां।
औ
दिनै जाय अखाया बिराद बांद्राय खोलोमबाय थायोब्ला माने ओ हानो रोङा ओरै माने दाबसे गुबुन फारसेजोंसो हाहैयो आरो अखाफोरा
औ - औ
ओ नोंथाङा ओरैनो मा गोसोआव दंबावो बाथ्रा फावखौ
ओ अनला ओंख्रियाव आगान थाया
अ बे अनला खारैआव आगान थाया
औ
आ बेखौ आं एसे बावगारबायनो थांद र' बिदि जागौमोन माथाय ओ अनला ओंख्रियाव आगान थाया माने गिबिखौ फोरमायगोनदां जेनेबा सोरबा सुबुङा ओरैनो सा साज्रां बुंलाबायायग्रा खामानिखौ आबुङै माव औ आबुङै मावथारै माने खामानिखौ फोजोबथारै सा साजरां मावग्राखौनो रुजुनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौावखौ बुंनाय जायोमोन न बे माबा थायखौ
आंबो बारा गोसोआव गोलैलामोन थां
अ ओमफ्राय ओ साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय ना रोदा गैया बिदिमोन नामाथाय बाथ्रा फावा
नाय
औ साल खुन्थायाव रोदान नुफेरबाय नामा नोंथाङा?
नुवाखै नुनायालाय
साल खुन्थायाव रोदा थाखायानो बे जेनबा इसे आरो बे साल खुन्था खौथ' जोङो माबेबा बिफांखौ दानफायनानै बा माबेबा औवा बि औवा खौसो दानना
बागां औ औ
आरो बेखौ गायनायाव बोरै रोदा थाथावथाव
हम
बेयो बेखौनो फोरमायो जेनबा नाय माबेबा खामानिया जाथारा नों माबेबा जिरादखौ नों हास्थायबो बरखाथाराबा जाफुंखाथारानो बे जिरादा मुलुगाव गैखाथारानो बे खौ नोङो बा ब्रायै औ मोननो लुबैब बा हास्थायोब्ला बेखौनो फोरमायनो थाखाय बा जाय सुबुङा बिफोरबायदि मोननो लुबैयो बेखौ बुंनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ
रजनाय उम
एमफाय दंबावो जोंनि जेनेबा बिफां सायाव मोफौ हायाव बाहागो होनाय
औ औ गोजौ मोसौ हायाव बाहागो
औ गोजौआव मोफौ हायावा बाहागो
उम उम
जेनेबा बे बेखौनो फोरमायो गोजौआव मोफौ हायाव बाहाग गैया जेन बा नों सानै साथाम लोगोजों जेनेबा मोफौ होनो थांदों नोंसोर हाग्रायाव बिदिनो मोफौआ बिफांसेयाव दं आरो नाथाय नोंसोरो बेखौ बुथारबा मोनोैनि सिगांनो
बाहागो रानखानाय
बाहागो रानगासिनो जेनेबा नों आं मोदोमखौ लागोन नों लानजायखौ ला बेफोरबायदि। बाहागो रानलायबाय थानाय समावनो जेनेबा मोफौ खारनानै गाहायाव ओंखारनानै हाग्रायाव खारलाङोबा नोंस सोर मोनाबा
औ।
फोरमायो जेनेबा गुबै रावआव जेनेबा नों माब बेबा मोनसे जिरादखौ मोनहैनाय सिगांनो बांद्राय आसा खालामनाय। माने ला जेनबा नोङो ओ लटारि लादों आरो मोनसे गारिनि नों बे लथारिखौ मोनैनि सिगांनो गारिखौ मोनैनि सिगांनो बा रिजाला हैयिनि सिगांनो नोङो गारिखौ लानानै मोनखागोन आसा जों गोबां सिमां सु सजुगासिनो दं जेनेबा ओ गारिखौ ओ मब्ला नों गुवाहाटि बेरायहैगोन बिदिनो शिलं दारजिलिं बेरायहैगोन बायदि सिमां सुजुखानाय नाथाय जेब्ला रिजाला नायो नोंनाव गारिया सिखारासैनो बा मोनासै नो बिदिनो बांद्राय सिमां सुजुनायखौ ओ जाफुंहैनाय नङा साननानै फोरमायनो थाखाय बे बाथ्राफावखौ गोदोनि ओ सुबुंफोरा बाहायोमोन आरो
अ अ
बेनिफ्राय मा गोसोआव दंबावो आरो
ओ मा मा दंबावोनथाय
जेरै बिदि दं मोदोमनाय बिबारखौ दोन होखोमानो हाया बा होखोमानो हाया होननाया
थुरि नुब्ला मा बाथि गारो ना मामोन आरो
औ थिरि नुब्ला बाथि गारो।
हिनजाव माबोरैमोन?
बे थुरि नुब्ला बाथि गारोआ औ मोदौ बे बिबारखौ दोनखोमानो हाया खोमानो हाया बेखौ माने थौले मेलेमजों सानोब्लाथ' बेखौ माने गोसो थोलायनायाव बाहायनाय राव बायदिसो मोनो दां आंना
औ औ औ जानांगौ
माने जाय न'खराव समायना सिख्ला नुयो बेखौ जेनेबा
औ बेनिसोमोन ना?
बेयो माने बेखौ सो फोरमायो ए जेन बा नोङो सैथो सुबुं नों जेनेबा जेबो दायखौनो मावाखै नों नंखाय बुङाखै नाथाय नोंखौ गुबुनफोरा ओ नंखाय फोलानो नाजागासिनो जेनेबा नोंखौ दाय फोनांनो नाजागासिनो बे दाय मावदों होनना नाथाय सैथोआ जेब्लायबो देरहासार होननाय मोनसे बाथ्रा दं ना नोंथां?
उ उ दं
बे सैथोखौ फोरमायनो थाखायनो जेनेबा मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया जेनेबा नंखाय बाथ्राखौ नोंदों खोमानो हाया बेफोरबायदि फोरमायनाय जायो आरो
उ
नोंथां होनबा जों दिनै बाथ्रा फाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे जागोन दे नोंथां
दे